खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
ओम थारैनो बोथोरा बिराद मोजां ना दिनै
औ दिनै मोजाङानो अखाबो हादों एसे एसे
बेरायनायनि थाखाय जोबोर मोजां जादों दिनै बोथोरा बहाबाफोर बेरायनो थांनो नामा?
बेरायनो थांनोथ' गोसो जादोंमोन नोंथाङा मायाव गोसो जादोंमोन
ओरैनो जोंनि बे जायगायावनो फोथार गेजेर गेजेर बेरायनायानो साबसिन जागोन नामा?
फोथार गेजेर गेजेर औ जायो नोंथाङा दारागआव सकि थांफेरबाय ना? हेलौ